हेल' नोंथां
औ नोंथां खुलुमबाय
अ खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय गोजोन बेलासिनिसिम नोंथांनिसिम। ओ नोंथाङा फ्रि ना
दायो फ्रि
नोंथांजों मोनसे आयदानि आयदा लाना सावरायनाय जागोन ओ बे आयदायानो जादों ओ आबाद जोंनि ओनसोलाव ओ आबाद मावनाय ओ दै दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनाय। ओ गाहायै बुंनो थाङोब्ला दै ज्लां बोथोराव बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ मावो। ओ माइ आबादा जोंनि थाखाय जोंनि जिउआव ओ गोबां हे फाजाब होयो थोंजोङै जों माइ आबादनिफ्राय जामुं आदार मोनजायो आरो जों माइ आबाद जों जों थांनानै थानो हायो। ओ माइ आबादनि अनगा गुबुन आबादजोंबो जों थांनानै थानो हायो। खिन्थु जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो माइ आबादखौ गायनाय जायो। माइ आबादखौ गायनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो समखौ जों नेनांगौ जायो। जेब्ला जों दैज्लां बोथोर फैयो अब्ला अखा हायो। बे समाव जोङो माइ गायो माइ गायनो थाखाय जों गिबियावनो ओ खोथिया जायखौ खोथिया फोनो नांगोन नालाय बे माइखौ खौ जोलै लाखिनानै बे माइनि बिदानखौ हर ओ बस्थायाव सोनानै ओ सानसे बा साननैनि थाखाय सोमना दोनो जेब्ला रोदा रज'जोबो माइयाव रोदा ओंखारो अब्ला बे माइखौ ओ हाखर हानला एबा दंग'निफ्राय दिखांनानै ओ सेथ्लायाव सान्दुुङाव एसे लामस्रोयो थालिर बिलाइजों खोबनानै अब्ला बे माइ बिदानखौ जेब्ला हरसेबा सानसे बिदि ओ फोराननानै ओ आबाद फोथाराव सोरबा खथासे हायाव हाखौ एवस्रांनानै बे खोथियाखौ फोनाय जायो। गोदोनि दिनावथ' हा मोसौजोंबो हालेवोमोन बबेबा थख दखरसे हायाव खोथिया फोनो आरो माइ गायनो अब्ला मोसौजोंनो नांगोलजों एवनाय जायोमोन। दानिया नाथाय दानि जुगाव सोलायबाय ट्रेक्टरजोंनो खम समाव बायदिसिना हालखौ ओ हाखौ एवस्रांनो हायो बायदिसिना आबादनि थाखाय ट्रेक्टरा गोबां खाम खा थियो गोबां गोनांथि जायो। बेनि थाखाय जोङो ओ दानि जु दानि जुगाव दखरसे हाखौ जोङो मोजाङै एवस्रांना मोजाङै फोमोनना मोजाङै खाराय होना मै होनानै जोङो बे खैथियानि बिदानखौ फोनाय जायो हासार सारग्रोनानै फोनाय जायो। अब्ला बेयो ओ नैजिबा दिन बा ओ दान मोनसे थामजि दिननि गेजेराव रज'यो अब्ला बे रज'नाया गोलाव जायोब्ला अब्ला बेखौ मोजाङै फुयो फुनानै बेनि हाखौ बेनि हाखौ बुस्रानानै दैजों ओ सोमनानै ओ मोजां आखा खायो जायखौ जोङो गायहो गायनो दुब्लि आबाद फोथोराव रानहैना दोनो। अब्ला बे आबाद फोथोराव जों खैथा दोनहैनायखौ हिनजावसाफोरबा जायफोर अब्ला हवा दानि जुगाव माइ गायनाय मेसिनबो ओंखारदों बेफोरखौ जों जिखुनु दुब्लि आबाद फोथाराव माइखौ गायहोयो गायनानै अब्ला जोङो गायखांनायनि उनाव गोबाव समनि उनाव जेब्ला माइया मोनगोन माइया रज'नानै फिथाइ जागोन अब्ला बेखौ जोङो खासि बा ओ मिसिंजों हानानै न'खरसिम लाङो आरो खासिजों हायोब्ला जोङो बेखौ मोनसे दांग्रि महरै हुलाबारिजों थुनानै ओ हौवा माहारिफोरा बानानै ओ बाननानै रोगानानै ओ सिथ्लायाव लाबो। अब्ला बेखौ जोङो खायफा खायफा ओ रोखोमै नानो हायो माइ नानायखौ ओ मोसौजोंबो नानो हायो, ट्रेक्टर फिसाजोंबो नानो हायो आरो मिसिनजोंबो नानो हायो। अब्ला जों बेबायदि जिखिनो हग मोनसे रोखोमै नानानै जों माइ फिथाइखौ रग' रग' दिहुनो अब्ला बेनिफ्राय माइ नानायनिफ्राय जोङो ओ जिगाब मोनो नाराया जोंनिया नानाखांनानै जिगाब जायो। अब्ला बे जिगाबखौ जोङो मोजाङै ओ थुब्रायनानै माइहुं महरै बानायो अब्ला बे माइहुङा मोसौनि आदारनि थाखाय खाम खाथियो आरो मोसौजों लोगोसे बायदिसिना ओ खामानियावबो खाथियो। जेरैहाय मैखुन बानायनायाव जिगाबखौ थुख्रा थुख्रा दानफ्लेनानै दैयाव सोमहाबनानै बे जिगाबखौ मोनसे ओ मोनसे पेकेटाव खा थुमना दोननानै बेयाव मैखुमबो सोमजिहोयो आरो जायखौ जों मानसिनि आदारनि थाखायबो खाम खाथि होयो आरो लोगोसे जोङो बायदिसिना मैगं थाइगं आबाद मावनायाव आलु जेरैहाय आलु गायनायफ्रावबो जिगाबखौ होयो बायदिसिना खामानियाव जिगाबाबो खाम खाथियो आरो लोगोसे नै माइ फिथाइ माइ फिथाइया नाखांना जेब्ला ओंखारो बेखौ जोङो सान्दुङाव लामस्रोयो सानसेबा बा साननै बेनि गेजेराव मोजाङै माइया रानब्ला दानि जुगाव ओ ओ माइ नाग्रा मिल ओंखारबाय बायदिसि ना बेफोराव लांनानै नायो ओ सौहैयो। सौखांनायनि उनाव माइनिफ्राय आरो गुन्दै ओंखारबोयो जाय गुन्दैखौ जोङो बायदिसिना जिब जुनार जेरै मोसौ हांसो बायदिसिनानो होनानै जोङो फेदेरो बेफोरबो जाबाय ओ मोनफा मोनफा ओ जिब जुनारनि आदारबो ओंखारहैयो आरो माइरङा जोंनि था खाय मानसिनि जामुं। मानसिनिल' नङा जिब जुनाराबो जायो माइरंखौ जोङो थोंजोङै सौखांनानै लाबो आरो मानसिनि थांना थानाय जिउ आव जों आदार महरै जामुं महरै जाबोबाय थायो। थिग बेबायदिनो मोनफा मोनफा ओ रोखोमै आबाद मावो आरो गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनाया गोबां फारागथि दङ गोदो जोङो बांसिनानो ट्रेक्टर गैयामोन बांसिनानो जोङो मोसौजों हालेवोमोन गोबां खस्थ' जायोमोन गोबां सम लायोमोन सानसेनि ट्रेक्टरजों सानसेनि खामानिया साननै सानथाम सानब्रै बायदिसिना गोबाव सम लायोमोन हाल एवनानै मोसौजों आरो माइ नानाय माइ नानायावबो मोसौजों सोनानांगौ जायोमोन। ओ सिथ्लायाव मोसौखौ फिदिं फिदिङै आरो माइ नानायावबो मिल गैया मोन जोङो दिंखिजोंनो माइखौ सौनाय जायोमोन। ओ आरो गोदोनि हासार आरो दानि हा सार माइ आबादाव बाहायनाया गोबां फारागथि दङ। दानि हासार बाहायनाया जादों दानि दारिमिननिफ्राय दिुहुनाय ओ इउरिया पटासियाम सालफार बायदिसिना हासार बेफोर हासारा जाबाय माइ आबादाव दानिया बेफोरखौसो सारनाय जायो। नाथाय बेफोरखौ सारनायनि जाहोनाव जोंनि आबाद फोथाराव माइनि बिबाङा एसे खमायबोबाय। माइआ गोबां जानो नागिरला हानि हानि ओ गाहामथिया खमायलांबाय हाया गाज्रि जालांनो हमबाय बेफोर हासारखौ सारै सारै नाथाय गोदो गोदोयै बेफोर हासारखौ बाहायामोन गोदोयो खानस्रि हासार गोबोरखि हासार बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय फेसेवनाय हासारखौ बाहायोमोन अब्ला बे हाया ओ मोजाङै थायोमोन गुरैयै थायोमोन हासार गोनां हा जानानै थायोमोन। आरो बेयाव गोबां माइ मोनोमोन जेरै गोदोनि दिनाव मोन बिगासे हायावनो पसिस मन त्रिस मन आथाइस मन बायदिसिना मोनोमोन आरो गोबां रांनि मुलाम्फा जायोमोन आरो गोबां ओ हेफाजाब होयोमोन बिदि माइ जानानै नाथाय दानि जु गाव बेफोरबायदि माइ मोननो थांलिया। गोबां खम जालांबाय बेनि जाहोना जादों रासायनारि दारिमिननिफ्राय दिहुनन्नाय हासार बाहायनायनि थाखाय नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि माइ गायो आरो नोंथांमोना नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना गोजौ हा जेब्ला साहाखिं हाजोआरि हायाव बेयाव आबाद मावनाया माइ आबाद मावनाया माबायदि आरो जोंनि समान हायाव आबाद मावनाया माबायदि फारागथि आरो नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावो नोंथाङा सुंथाबै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन
औ
जोंनिथिं जाय आबाद मावनाय नाया नोंथाङा दा मखानाय बायदियैनो ओ एखे ओ जेरै नोंथाङा दा मख'दों जे सिगाङाव जों मोसौजों हालेवनानै आबाद मावोमोन। बेबायदियैनो जों जोंनिथिंबो सिगाङाव मोसौजों हालेवनानै आबाद मावनाय जायोमोन। नाथाय दायो ओ ट्रेक टार इउस खालाम बाहायनाय जायो ओ जेरावबो ट्रेक्टरल' बाहायनाय नुनो मोनसै। आरोबाव बे माइ हानायनि बाथ्रा बुंदों नोंथाङा जे माइ हादों ओ सिगाङाव जों खासिजों माइ हायोमोन। हाइ माइ हानानै बेखौ जों फु-ओ माइखौ फोराननानै दुब्लियाव नों गारनानै फैयोमोन। उयुनाव थांनानै बेखौ आरोबाव खाफिननानै बेखौ जों जलंगायाव बाननानै रोगायोमोन। नोंथाङा बेफोरखौ मख'दों बेफोर नोंथाङा बुंनायाबो ओ जेरै नोंथाङा बुंदों जोंनिथिंबो बेबायदिनो खालामोमोन। ओ दायो ना थाय नुनो मोनदों जे ओ दा दैज्लांनि माइ आरो ओ गुबुन माइ जाय फालांगिनि बारानि थाखाय मावनाय माइ जों बुराव माइ होनना बुङो। बेखौ दैज्लांनि उन दैज्लांनि माइ हानायनि उनाव ओ गायनाय जायो।
औ
दा बर' माइ ओ जुलाइ ओ दा थांनाय थांनाय थांनाय मासाव बेखौ ओ बोखांबाय आरो दायो बे बे ओ बर' माइ बो दा आबादारि ब्रा फान फानगोन रांनि थाखाय मानोना दा दैज्लाङाव दैज्लाङावल' मावनाय माइया ओ बेनिफ्राय जों इसेबां नांगौ हिसाबै जों रां खामायनो हाया बा ओ नांगौ जानायफोरखौ जों सफुंसारनो हाया बेबाय बिनो आबादारिफ्रा बे ओ गुबुन रोख रोखोमनि माइ बा गुबुन रोखोमनि आबाद जाय दैज्लांनि माइ गायनायनि सिगां ओ बरननानै जा रां एसे खामायनो हायो मानोना दाना रां नांगौ माइ गायनोबो गोबां रां खरसा जायो सिगांनि बायदि नङा जे ओ नोङो सोरखौबा खावरि बा बादा बेबायदि लिंहरनाय बादालि ना मा बुङोमोन आं मिथिया बारा बेबायदि लिंहरनानै जे ओ नोंस्रानाव दिनै सानसे मावना होसिगोन आं वाद ओ गाबोन नों ओ गाबोन नों बे ओ मावनाय लाहानाव आरोबाव हेफाजाब खालामफैनाय बेबायदि सावरि मावज्लायोमोन नाथाय दानि दिनाव नुनो मोनो जे बेफोर बायदिया जोब स्रांबाय ओ खमायलांनो हमबाय। गोबां आरो सोर ओ आरो बेबायदि माइ गायनो आरिनो लिंहरोब्ला नोङो रां नांगौ ओ बे रांनि गोनांथिनि थाखायनो बे ओ बर'आव माइखौ बांसिन आबादारिफोरा गायनायखौ
औ नोंथांनि बुंनायखौ बुजिबाय दा जे समा जेब्ला जाबाय समखौ ओ दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां नोंथाङा आंजों सम दिहुनना रायज्लायनायनि थाखाय जोबोरै गोजोन्थों।
नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय ओ बिदिब्ला जों रायज्लायनाय एसेयावनो फोजोबनोसै ना नोंथां।